हेलौ
औ नोंथां हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों औ
मा खालामगासिनो दं नोंथाङालाय
नै नोंथां जाखांनानै ओरैनो जिरनानै दसे रेस्ट लानानै दंगासिनो आङो नोंथाङालाय
आंबो नै ओंखाम जाखांनानै बिदिनो गोलांनानै दं नोंथां
अ
उ खबरफ्रा मोजां ना नोंथां
औ मोजाङानो नोंथां
औ
नोंथाङा बे समाव मानो मानि सायाव रायलायनो कल खालामदोंमोन नोंथाङा
आङो मानि एसे बिगियान जौगानायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
अ
औ मानि दा माबादि बिगियाना जानो हाखो बिगियानाव
औ औ औ नोंथां
माने गोनोखोआरि गोनोखोआरि हिसाबै आरो ना
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथाङा एसे फोरमायलांनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ
जे गोसोआव फैयो एबा जे मिथियो बेफोरखौ फोरमायलांनोसै नोंथां
औ नोंथां जागोन औ
जोंहाथ' गोदोनि समावहाय माने बिदि गोनोखोआरि एबा बिगियाननि जौगाथाया गैयामोन नङा होमबा गोदोनि समाव
औ नोंथां औ
बिदिनो गोदोनि समावथ' जोंनि समाव माने न' बां लामा सामा गारि मथर बेफोरबाय बिदिनो मबाइल कम्पिउटार बेफोरबायदि जेबो गैयामोन नालाय नोंथां
औ
बेखायनो माने गोदोनि समाव माने सुबुं माहारिया जिउ खुंनायाव जोबोद खस्थ' जानांगौ जायोमोन आरो नोंथां
औ नोंथां औ
बिदिनो माने गोदोनि समावहाय बेमार आजार जायोब्लाबो डक्टरनाव हस्पिटालफ्राव लांनो था खाय माने लामा सामाया माने बहुद गाज्रिमोन आरो माने नोंथाङा
औ नोंथां औ
औ आरो आजिखालि बा दानि जुगाव माने बिगियानारि जौगानायनि जाहोनाव माने जोंनि लामा सामाफोराबो
औ
मोजां जाबोबाय आरो लोगो से जोंनि थाग्रा न' बेफोर बो माने बिगियानारि आदबजों माने जौगाबोबाय मोजांनिख्रुइ मोजांसिन साबसिन हामसिन जाबोबाय
औ नोंथां औ
आरो गोजान लामा हान्थिनो गोदोनि समावथ' गरराय गारि गराय मोसौ गारि मैसो गारि बेफोरखौ बाहायनो गोनां जायोमोन नोंथां नाथाय दानि जुगाव आ जामाने बेफोरखौ माने बाहायनो गोनां नंला आरो माने
औ नोंथां औ
माने आजिखालि माने गारि गुरा ओंखारबाय आरो गारि गुराजों थांनो बायोबा माने
औ
बिरखं बिरखं गाथोनजों माने दावबायनोबो हाबाय बेफोरबायदि माने जौगानाय जाबाय आरो माने नोंथां आजिखालि
बिदिनो माने दानि जुगाव बेमार आजार जाब्लाबो माने लामाफोरा मोजां जानायनि थाखाय माने टाइमावनो माने नांगौ समाव डक्टरफोरनावबो बेमार आजार जाबानो डाइरेक्ट मोनहैनाय जाबाय बेफोरबायदि खाबुआ माने गोरलैनि नाथाय गोरलैसिन सुबुंफोरनि जिउ खुंनाय राहाया जाबोगासिनो आरो नोंथां
औ नोंथां औ-औ सैथो
औ आरो बेफोरबायदिनो माने आबाद मावनायावनो होन
औ
बिदिनो बायदिसिना खामानि मावनाय बेफोरबायदि न' लुनाय खामानि मावनाय लामा बानायनाय बेफोरबायदिनि थाखाय बिगियानारिया मोनफा मोनफा माने मेसिन माने खम समनि गेज जेरावनो मावनो हानाय बेफोरबायदि मेसिनारि आगजु बानायनानै होबाय आरो माने नोंथां
औ नोंथां औ-औ
औ माने बिगियाननि जौगानाय होनोब्ला बेफोरनो गासैबो माने नोंथां नोंथाङालाय बे फोरनि सायाव मा बुंनो सानो माबायदि जौगानाय एबा माबायदि जागासिनो दा बेफोरखौ मा बुंनो सानो नोंथाङालाय
आंबो बुंनो सानगोन नोंथां आङो आंनाव जा गोसोआव फैयो एबा जा आं रोंगौथि दं बेखौ होनलांनोसै आरो नोंनो
औ नोंथां औ-औ
जोंहाथ' सिगां एसे मोजां नङामोन नालाय जौगानायफ्रा जोंथ' औ जोंथ' बिगियानाव बिराद फासयनायमोन सिगां समाव जेब्ला मानसिफ्रा लासै लासैनो माने सोलायबोदों गुस्लायबोनाय होनजाबाय आरो जेब्ला गियानिनिफ्राय गियानिफिन जाजोबदों मानसिफ्रा औ बेनि उनाव मानिे जों बायदिसिना माने दिहुननो रोंबोबाय आरो ना नोंदां
औ नंगौ सैथो
जेरै मबाइल फनखौनो होनदों नोंथां गोदो सिगांनि समाव सिगांनि समाव जोङो सोरनोबा खौरां हरनोबा गोबां गोजान गोजानसिम मानसि दैथायहरनांगौमोन आरो माखासे समाव जों दाउफोर दाउफोरखौ बाहायोमोन आरो जेरै फारौफोरखौ बिदि लाइजाम दैथाय हरलायलायनायाव बाहायोमोन माने खस्थ'मोन आरोना नोंथां
औ सैथो नोंथां नंगौ
औ नाथाय जेब्ला टेलिफन मबाइल फन ओंखारदों बेनि उनाव जोंहा बेसेबां गोरलै जाखो नोंथाङाबो मोनथि- खायो जानांगौ जोंहा गोसोबानो फन हरनो हायो औ गोसोबानो रायलायनो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा नै हान्थामेलानि बेलायावबो बिराद सोलायनाय जाबायना नोंथां सिगां समावथ' नों होननाय बादि मोसौ गारि थेला रिक्सा बिदिजोंसो सोलियोमोन आरो ना
औ नंगौ नोंथां
आरो दा जौगायै जौगाबोनानै माने मानसिफ्रा बिदिनो मटर गारि ट्रेन बिदि बानायनो हानाय जोंनाव रोंगौथि फैबाय आरो बिगियाननि हिसाबै
औ सैथो नोंथां
औ ओमफ्राय जोंहा दा नै ओरैबादि माने मेचिन ओंखारगासिनो दं ट्रेनफोर जेरै गोबां स्पिडाव खारो ना नोंथां गोबां गोख्रै खारो
औ औ
जायनि जाउनाव जों सप्ता खनसे सप्तासे गाहामनि लामाखौ जोङो सानसे साननैनि गेजेरजों सहैनो हाबाय आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां सैथो
आरो सिगांनि समावथ' जोङो मोनसे हादरनिफ्राय आलदा लैथो बारनांलायनायनि हादोराव थांनोबाथ' गोबां खस्थ' जायोमोन ना नावजों थांनायाव नोंथां
औ नोंथां नंगौ
औ बे समाव नावाबोथ' जोंना माबा दंफांफोरनिसो जायोमोन जिनिसाबो जोङो मुवा बेसादफोरखौबो बांद्राय बुरजा लांनो हायामोन नाथाय दा बिगियानजों जों दावगायै दावगायै दा ओरैबादि गिदिर गिदिरनाव ओंखारबाय मानि आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
जोङो खनसेयावनो गोबां बुरजा बुरजा माल माथा रोगानो हायो जों दा जाहाजनि हेफाजाबै
औ औ नंगौ नोंथां
आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बिरखं अख्रांजोंबो जोंहा थांलाय फैलाय खालामनो हालायनाय माने दा सम जाबाय आरो ना नोंथां माने जोंहा अख्रां अख्रांजोंबो थांलाय फैलाय हालायनाय माने रोंगथि फैबाय जोंनियाव माने जों बे आगजुखौ दिहुननो रोंबाय। जेरै जोंहा एर'प्लेनजों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव से घन्टा नै घन्टानि गेजेरावनो सहैनो हायो ना नों- थां गोबां गोजान गोजानबाबो
औ नंगौ नोंथां
औ आरो जोंहा सिगांनि समाव माने बिदि दालां लामा बानायनायनिबोथ' बांद्राय रोंगौथि गैयामोन ना
औ नंगौ नोंथां
औ जेब्ला दा मानसिफ्रा दावगायै दावगायै माने माखासे रोंगौथि फैबाय आरो ना मा जिनिसजों लामाया बानायबा साबसिन जायो बबे मेचिन बानायबा मा मेचनजों थाबसिन खामानि मावनो हायो बेखौ जोंहा मावनो रोंजोब्बाय आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आरो मोनसे मेन खोथायानो जाहैबाय जोंहा लोमजानाय साजानायाव गोदोनि समावथ' गोबां मानसिफोरानो थैयोमोन ना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथांसैथो
माने बेखौथ' आबै आबौमोनाबो खिन्थानो रोङो जोंना माने सोरबा सासे मानसिया कलेरा बा मेलेरिया जानानै बेखौ मानिे रुंसारि जायोबा बेखौ दोनलांनायाव दोनलांनायाव थांफाग्रा मानसिफ्राबो रुंसारि जाबोफायोम नों लामा लामा
औ नंगौ नोंथां।
औ दा बेफोरखौबो फाहामनो हानायनि जोंनाव मुलि बानायनो हाबाय जोङो दिनै बांसिन बेरामखौनो फाहामनो हायो आरोना नोंथां। बेफोर गाससिबो जाजोब जोंहा बिगियान आदब खायदाखौ जौगाहोनायनि गेजेरजों
औ औ‌।
आरो जोंहा दायो। बेराम जाबा जानायावबो माने सोलेरनि अबेबा मोनसे अंग'फोरखौ बेफोरखौबो माने गुबुन सासे मानसिनि अंग जा सोलायनो हालायनाय जोंहा बिदि बिगियानाव दावगाबाय आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां सैथो।
औ माने जों दा बहुद दावगाबाय आरो
औ
माने मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जेरै साननानै नायदो जों दा सुबुंफोरा माबायदि न' बां लुनानै थायो एफा गिदिर गिदिर न' बेफोरखौ लुनायाथ' एसे सोमोनांथाव आनोना नोंथां। सिगांनि समावथ' जोंनाव बिदि रोंगौथि गैयामोन।
औ नंगौ नोंथां।
बेफोरखौ मानि बानायनायाव जा आगजुुनांगौ बेफोरबो गासिबो बिगियान आदब खायदाखौ जों जौगाहोनायनि गेजेरजोंनो बानायनो हादों आरोखि ना
औ औ औ।
औ दा नोंथांङा माबाफोर होनबावनांगौ दं नामा?
औ नोंथां आं मोनसे कुइसन सोंनो नागिरदों माने माने बिदि माने गोदोनि समनिफ्रायथ' दानि जुगा बुहुत जौगाबाय नंङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
बेबायदि माने गोनोखोआरि एबा बिगियानारि जौगानायाव माने माबाफोर खहाबो जादों नामा नोंथां जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव
खहायाबोथ' आंनि मिथिनायाव गोबां खहाबो जानो हागौ नोंथां माने जों गोदान गोदान आगजुफोर दिहुनबा बेखौ आनजाद नायनांगौ जायोना।
औ औ नंगौ नोंथां।
बेयाव माखासे जाब्रबथायफोर जायोबा बेयाव गोबां मानसि माने जिउ खहा जानो गोनां जायो आरो ना नोंथां लखब
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ नोंथां। नोंथां जोंहा दा समाबो जाबाय उनाव लोगोफोर लोगो मोनबा रायज्लायफिन जासिगोन नामा?
औ नोंथां नंगौ नोंथांजों रायजलायनानै बहुद गोजोननाय मोनबाय। बेफोरबायदि सावरायनानै गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
दोनथ'सै दे नोंथां
औ दे नोंथां गोजोन्थों।